औ नोंथांा खोनादों आङो औ
औ आं नोंथांजों एसे औ औवाजों औवानि आइजेंफोरजों मा मा आइजें बानायायो बेखौसो एसे सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन दे नोंथां औ
औ नोंसिनि जायगायाव औवाजों बानायनाय आइजेंफोरनि बागै एसे फोरमायजागोन जोंनो औवाया मा मा खामानिफोराव बाहायजायो।
अ बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै दे नोंथां ओ औवाजों आइजें आयला बानायनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिफोरा सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय माखासे आइजें आयला बेफोरखौ बानायनानै लायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो औ जों बानायनाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ ओ जोंनि सुबुं माहारिया सानफ्रोमबोनि ओ जिउआव न'खर खुंनायाव ओ बे हौवाजों बानायनाय आइजें आयला बेखौ बाहायो होननानै आं सानो आरो जोंनि बे बर' जायगा बर' ओनसोलावथ' ओ गंफ्रबो एबा ओ न'फ्रोमबो न'खरावनो ओ औवाजों बानायनाय आइजें आयला ओ बेखौ सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गोनां जानाय माखासे खामानि बे खामानियाव बाहायो होननानै आं सानो आरो ओ औव जों जोंनि सुबुं माहारिया ओ गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनानै बे खौ बाहायो आरो जेरै औव जों आबाद मावनायाव माखासे गोनां जानाय आगजुफोर ओ बेखौ ओ सुबुं माहारिया आबाद मावनो थाखाय ओ गोनां जानाय आगजुफोर बेखौ औवाजों बानायो आरो बेजों लोगोसे ओ माखासे खामानियाव गोनां जानाय ओ ओ आइजें एबा आगजुफोर बेफोरखौबो ओ सुबुं माहारिया ओ औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो जेरै गिबियाव ओ जों गंसे न'खर गंसे न'खराव ओ जिउ खांनायाव ओ अख नायब्लानो गोनां जानाय जेरै सिथ्ला खिबनो थाखाय हासिब बे हासिबखौबो जोंनि बर'फोरा ओ औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो बेखौ औवाखौ गोरलै गोरलै खाथि सैनानै ओ बेखौ हासिब एबा दाखोरसिबग्रा बेखौबो औौवाजों बानायनानै लायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो जेरै आबाद मावनायाव गोनां जानाय ओ मै जुंगाल हासिनि थुरा बेफोरखौ ओ जोंनि सुबुं माहारि फोर बानायनानैाय लायो आरो जेरै आबाद मावनायाव गोनां जानाय ओ मै ओ जेरै आबाद मावनो थाखाय हाखौ ओ एवनानै ओ मै होयो ओ बे मैखौ ओ औवाजों ओ सुबुं माहारिया बानायनाय जायो आरो ओ आरो बेजों लोगोसे जेरै हासिनि ओ हासिनिखौबो ओ जोंनि मानसिफ्रा ओ औवाजोंनो बानायो आरो ओ बेखौ औ औवाजों बानायनानै ओ खामानियाव बाहायो आरो ओ बेजों लोगोसे जेरै जुंगाल ओ जुंगालखौबो औवाजों बानायो आरो ओ जेरै ओ आबाद मावनो थाखाय हाखौ एवनो थाखाय ओ मोसौखौ जुरिनो थाखाय जुंगालनि गोनांथि जायो बे जुंगालखौबो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ आं खदाल बिखुंखौबो औवाजों बानायनाय जायो जेरै हा जावनो थाखाय खदाल आं बेखौबो ओ औवानि मोजां गथा सनानै बेखौबो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै माइ गायनायाव ओ खोथिया रोगानो थाखाय ओ जोंहा सुलाबारि ओ बे सुलाबारिनि गोनांथि जायो। बेखौबो ओ औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोस दे दंबावो जोंहा ओ जेब्ला ओ माइ गायखांनानै ओ आबादखौ थिखोनो थाखाय ओ माइ रोगानो थाख खाय मोनसे बाहायनाय जायो। ओ आरो ओ मा होनो बायदिसिना जिनिसखौ बाननानै रोगानो थाखाय मोनसे आगजु दङ बे जेरै बावखा होनो बे बावखाखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे बर'फोरा औवाजों जेरै जेखाइ खबायाइ सान्द्रि ओ सेन बेफोरखौबो गासैखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो। ओ जेरै माखासे ओ दैफोराव जोङो नाफोरखौ ओ सानानै जानो थाखाय सेन ओ बे सेनखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो। सेन खौ बानायनो थाखाय। औवाखौ ओ दाननानै सिंखावनानै गोरलै गोरलै खाथि सैनानै बेखौ ओ सेननि महर होनाय जायो आरो।ओ सेन सानानै ओ ना जायोना ओ बे सेनखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे जेरै ओ खादा ओ खादा बे खादाखौबो औवाजोंनो खाथि सैनानै हेबनानै ओ बानायनाय जायो आरो औवानिफ्रायनो। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा जेखाइ ओ जेरै सुबुं माहारिया जेखाय जेरै ओ दैमा दैसाफोराव ना गुरनानै जायोना? बे जेखायखौबो जोंना ओ औवाजोंनो ओ खाथि सैनानै ओ बेखौ हेबनानै जेखाइ महर होनानै ना गुरनानै जायो आरो। आरो दंबावो जोंहा ओ संग्राय ओ जेरै जोङो माइरं जावो बायदिसिना दालि, सबाय बेफोरखौ जावोना? बे संग्राय बे संग्रायखौबो जोंहा ओ खाद औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औवाखौ ओ मोजाङै ओ सिनखावनानै खाथि सैनानै ओ बेखौ संग्राय हेबनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे सान्द्रि ओ सान्द्रिखौ जेरै ओ माइसालिनो माइरं सालिनो बेफ फोराव बाहायोना। ओ बेखौबो ओ औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो आरो। औवाखौ ओ दाननानै मोजां सैनानै बेखौबो सानदांगा महर होनानै बेखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो सानदांगाखौबो। आरो दं
औ
आरो दंबावो जोंहा ओ दन ओ बर'फ्रा गोदो बाहायोमोनना दन ओ माइ सुनो एबा माइ थिखोनो बेफोरबायदि दन बाहायोना बेखौ बे दनखौबो ओ बर'फ्रा ओ औवाजोंनो बानायनानै ओ औवाखौ दाननानै खाथि सै नानै हेबनानै बे दनखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। आरो बर फ्रा ओ जेरै ओ जोङो अखा हाबा दैज्लां बोथोराव अखानिफ्राय रैखा मोननो थाख खाय ओ गोदोनि दिनावथ' साथाखौ बारा बाहायोमोन ना। बै समाव खफ्रि बे खफ्रिखौबो बर'फ्रा औवाजोंनो हे ओ औवाखौ ओ खाथि सैनानै हेबनानै ओ फख्रिनि महर होयोमोन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोसे दंबावो जोंहा खबाय ओ जेरै जों बहायबा ना गुरबा ना साबा ना बोनबा बै फोराव नाफोरखौ दोननो थाखाय मोनसे खबाय लायोना। बे खबायखौबो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। औवाखौ मोजाङै खाथि सैनानै हेबनानै ओ औवानिफ्राय ओ खबायखौ हेबनानै लानाय जायो आरो। बेजों लोगोसे औवाजों गोबां रोखोमनि आगजुफोर बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ जेरै ओ आं दा बुंलांबाय जेखाय खबबाय बेफोरनि अनगायैबो गोबां माखासे गोसोखांनो हायि दंबावो आरो दा आङो नोंथांखौबो फोरमायजानो लुुबैदों दि नोंथांनि मोन नियाव ओ जों औवाजों जों मा मा आइजें आइला आगजु बेफोरखौ बानायनानै बाहायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमाय जागोन। नोंथाङा जिखिनि औवाजों बानायो बेफोरखौ होनजोब खाबाय आङो दामाने जों आं दा एसे बेलेग माने आलादा हिसाबै बुंनोसै आरो ना
औ जागोन दे नोंथां औ
जोङो मेन जोंना जाहैबाय थाग्रा न' जों गामियाव औवाजों थाग्रा न' बानायो। न'खौ ओवा जों बानायनानै हेबनानै आरामसे बानायनानै बेखौ हाजों लिरनानै बे बिदिनो मानसि न' बाहेरनिफ्राय बा सिंनिफ्राय बेबायदि जोङो खालामनानै लायो आरो ना मोजांहाय हाजों लिरथेनानै बेनिफ्राय जोङोथ' सानफ्रामबो जानाय लोंनाय जायो ओंखाम संनाय जों बेखौ औवा खौ बन हिसाबैबो जों बाहायनो हायो।
औ औ
बिनिफ्राय जोङो माने औवानि जोंथ' आगोलाव स्कुलफोराव फरायनायाव जोङो औवानिफ्राय सि केलबो बानायनानै लादोंमोन जोङो आरो जोंखौ फोरोंगिरि फोरा जोंखौ फोरोंनायाव एसे सिगिनो थाखाय बेयावबो औवानि स्केल गोलाव लानाय जायोमोन।
औ
आरोथ' ओ जोङो मोसौ बुनो थाखायबो जोङो लावथि औवानि सैनानै लानाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ औ
बेनिफ्राय औवाजोंथ' बहिफोरबो ओंखारो लेखा बहि बेखौ औवानिफ्रायबो बानायनाय जायो।
आंथ' मिथिनायाव औवाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै औवा थेरे औवा गुबै, औवा बुरखा
औ
बेबायदि आरोना बिनिफ्राय बेखिनिखौल' आं आं मिथिगौ आरोना। ओमफ्रायो जोङो औवाखौ माने औवा बुरखानिफ्राय जे गोरलै खिलियो बेखौ मोनसे टाइमाव जोङो माने दा आरो दाबायदि टाइमाव गरम टाइमाव माने जों बेखौ ओंख्रिबो जायो आरोना। औवा मेवाइ होननानै बुङो जों बे औवा गोरलैखौ दाननानै लाबोनानै मोजांहाय हानानै सुनानै जोङो बेखौ ओंख्रि संनानै जानाय जायो।
औ
मानसिनि जिउ खांनायाव औवाया ओरैबायदि माने मोनसे गोनां थि आरो ना ओरैबायदि सहाय होयो माने औवाया जों औवानि अनगा माने जेबोखौनो खालामनो हाया आरो औवा गैया होनबा जोङो न' खौथ' जों लुनो हायामोन औवानो औवाजों जोङो सुंथाबो बानायनाय जायो ज न'खौ सुंथानो थाखाय माने औवाया गंसे न'आव ओरैबायदि माने गासिबो बेसादखौनो जों औवाजों बानाय जोबनाय जायो आरो ना बेनिफ्रायसो थिं थिं बाहायनाय जायो थिंजों हा हानि न'आव आरो ना बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो आगोलनि मानसिफोराथ' बांद्राय बिदि फैसा थाखा एसे खोमिमोन नालाय बे टाइमाव माने औवानिबो बैसां बानायनानै लुनानै लायोमोन आरो ना बेयाव नो बेबायदिनो औवा बुरखाखौ सिंखावनानै बेयाव मोजाङै होनानै बेयावनो। जि सकफोर होननानै बेयाव उन्दुयोमोन आरोना बेनिफ्राय जोङो दुब्लिफोरावबो औवानि बैसां लुनानै लायो। जाहाथे जिरायनानै बेयाव ओ आबादारिफोरा साहाफोर लोंनो हायो। बा जिरायनानै दसे मोसौफोर गुमनो हायो नायनो हायो बेबायदि आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय आं आंनि मिथिनायाव बे सिनियानो दे
औ औ।
ओ नोंथाङा आरो बेनि अनगायै गुबुन मिथिगौब्ला एसे फोरमायजागोन।
औ औवाखौथ' औवानि आइजें आयला बेफोरखौथ' बिथाङाबो माखासे बुंलांबाय आरो आंबो माखासे सिगाङाव बुंलांखाबाय। ओ नंगौ जोंनि ओ सुबुंफोरा जिउ खांनायाव मा माखासे गोनां जानाय माखासे जि जिनिस आगजु आइजें आयला बेफोरखौ गासैखौबो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो बेनिखायनो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार होननानै आं सानो आरो एबा मानसिनि जिउ खांनायाव औवाया एंगार हायै गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो।
थ' नोंथां जोंना समाबो जाहांबाय ओ नोंथांनिफ्राय मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों।